हेलौ खोनाद
औ खोनादों
अ आं माने जोंनिनो बरफोरनिनो बैसागु माने मागो बेफोरखौ माने सावरायनो थाखाय नोंनो हरनाय जादोंमोन आरो सावरायनो हागोन ने
औ हागोन दे
औ ओ दाथ जोंहा मा होनो जेनेबा आं मागोखौ मागोखौनो बुंग्रोनोसै आरोना
औ
जोंना मागो दानावनो जायो नङा होमबा
औ
मागो दाननि जेनेबा बिलागुरथ जोंहा मागोनि सेथि माने सेथि सानखालिनो माने बिलागुराहाय सावजायो आरो जोंनियाहाय बेबादि ओमफ्राय जोंना बेलेगफोरनिया खिन्थु बेलेग बेलेग जायगायाव सिगाङावबो सावो दे बे जायगा लायै जायगा आलाद-आलादा दा बेबायदि जायो आरो सावनायाबो
औ
ओमफ्राय दा जोंनि ओनसोलावहाय बे बेलागुरखौ ओ बेलागुर सावनाय मेन माबाखौ मावो होनबा गामिनि जोंनि सेंग्राफोरा बा बांसिन बाहागो लायो बेहाय ओमफ्राय साफा सानै एसे गथफोर आरोबा साफा सानै बोराय फोर बिसोरबो थाफायो आरो जेनेबा ओमफ्रायो बे मा गोआवहाय मा होनो बे सावनो थाखाय बे बेलागुरखौ एसे सिगाङावनो बानायखायो आरो जेनेबा दस दिन बिस दिन बेफोरनि ओ एसे सिगाङावनो माने बे बेलागुर बेखौ बानायनो थाखाय जिगाब नांगौ आरो थालिर बै बिलाइ गोरानफ्रा बेफोरखौबो नांगौ ओमफ्राय औवा जोंहा मेन आव मा दङ औवा दं आरो। माने बे औवा बेखौसो गायग्रोनांगौ नालाय बे औवायासो बेखौ गोजौ माने गोजौ दाद माने गसंहोनाय बायदि जायो आरो औवाया। बेबायदि आमफ्राय बेफोर बेखौ रोगानानै लांग्रोयो गामिनिफ्राय आरो बेखौ मेनलि जोंनि जायगायावहाय नुयो दैमा जिङाव लुनाय जायो आरो। बेलेक जायगायाव मा बायदि जायगायावहाय बानायो आं बे खौ बारा मिथिया खिन्थु जोंनि जायगा ओनसोलथिं माने दैमा जिंफोराव बेफोर बिलागुरफोरखौ लुनाय जायो आरो।
औ
लुनायावाथ जोंहा माबा राजा रानि सान्थ्रि माबा दायना बेफोरबायदिबो थालायो नङा होमबा मा मा थाजोबो आं बारा मिथिया खिन्थु आं मिथिनायखौ बुंबाय आरोना बिदि। ओमफ्राय बेखौ लु खांबाय लुखांनायनि उनावहाय मा खालामबावो जेनेबा बिसोरथ हरनै हरथाम बेबायदि थाखायो जायगायावनो रंजायो दायो बे फोरबोआव माने बांसिनै जोंहा जानाय लोंनाय बेबायदिबो जायो खुलुमनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय आरो फिथा जोंना मेनाव दङ फिथा नङा होमबा फिथा एन्थाबफोर बेफोरबायदि बानायनानै बानायनाय बा बेफोरखौ लानानै फुजा होनाय बेयो आरोना ओमफ्रायो बेहाय बैसोरो माने हर थानो थाखाय बेनिखाय जोंनो जिगाब बा बै थालिर गोरान बे फोरजोनो आरो नसा मोनसे लुबावो आरो बेबायदि।
ओं
ओमफ्रायो बिदिनो लुनानै दोनखाबाय ओमफ्राय जेब्ला टाइम फैयो माने बेखौ सावसिगोन आरो बिदि। आम यो जोंनिखथ जेनेबा बेखौ सावनाया ओ आं जेनेबा जेनेबा नों बुग्रो बुंग्रोनाय नों मिथिनायखौ जेनेबा नोंसिनिया बै जायगायाव हौवाफोराल थानानै सावो ना हिनजावफोराबो सावहैफायो नों मिथियोब्ला बुंनाय जेनेबा
जोंनि आं नुनायावथ जोंनिखै हौवाफ्राथ सानसे सावनायनि सानसे सिगांनो थाहैग्रोखायो बिनि उनाव जेब्ला सावनोसै समाव हिनजावफ्राबो थाङो आरो माने दैमा सेरफ्रावसो बानायखायो नालाय दैमायाव दुगैहैयो बिदिनो सावो सावनानै इफोरखौ
औ जोंनिथिंबो बिदिनो आरो माने बेखौहाय माने ओ फुंनि दावला गिसिबनाय बेनि सिगाङावनो माने सावखायो नालाय सोरांनो मोना नङा होम्बा ओमफाय भेला बाहाग गामिनि जेनेबा सोरबा सोरबा बोराय बुरैबा सें सिख्लाफोर सेंग्राफोर थाहैखाबाय जेनेबा सिख्लाफोर बिसोरबो मानो फुजा होनो थाखाय बिदिनो मा नांगौ जिनिस जेनेबा ओ बिबारफोर माबाफोर बे जायखिया लानानै थांनानै फुजा होयो आरो सावफायो आरो बाहागो लाफायो ओमफाय जोंना बिनि सिगां दुगैना लाखायो सेंग्राफोर सिख्लाफोर गोजान जिखिनि ओ फुजाबो होफागोन बा सावफागोन बिसोर दुगैनानै लाखायो आरो बिदि ओमफाय सावनायाथ बिदिनो जोबो आरामसे माने अ बावदोंसो आङो बिसोरो सावनायनि सिगां बेसेबांबा हरावनो माने ओ गामियावनो माखासे एनथाबफोर एवनानै दोनखायो नङा होमबा एनथाब लारुफोर मा बेफोरखौ बेयाव सा सावग्रायाव लांनो थाखाय गोथारै फास्टआवनो एवनानै दोनग्रोखायो आरोना ओमफाय बेखौहाय बिस बिसोरो बै हराव बिलागुर सावनायनि सिगाङाव बिसोरो गामियाव फैनानै बेखौ माने मागिनानै खांनानै लानानै थाङो ओमफाय बिसोर लानानै थांनानै बै एन्थाबफोरखौहायनो बिलागुर सावनायाव गिदिं गिदिं एन्थाब लारुफोर बा ओ सबाय सिबिं गोरान बिदि एवनायबो थायो नालाय बेफोरखौ सारै सारै ओ बिलागुर सावनायाव जै होयै होयै बिदिनो खुलुमो रंजायो बेबायदि आरोना दा बेनि उनावसो बिसोरो बे माबाफोरखौ जायो आरो ज अर सायनानै भेलाबाथाय बिराद गोजांनायबो जायो नालाय मागो दिन ओमफाय अर सायबाय बेफोर खौ जाबाय आरो आरामसे मिनिलायबाय बिदिनो सावरायलायबाय बेफोरबायदिनो आरोना
औ
दा नोंसिनिखिबो बेफोरबायदिनो जायो खो माने
औ जायो
औ एन्थाबखौथ एसे सिगाङावनो
औ औ मागोनि सानसे सिगां
औ आरो जेनेबा बैसागु बैसागुआवलाय जेनेबा फासनि ओमफ्राय मा मा खालामो नोङो मिथिगोन नामा जेनेबा एसे बुंनाय साय
बैसागोआथ सिगां समफोराव बांसिनानो स्नि दिन फालियोमोन
औ
औ ओ दानियाथ बिदिनो गोबां बिदिनो बैसाग गो मास मोनसेहालागै थायो दानिया
थायोना
औ बिदाय बांसिनानो दानिया माखासे ओ फानसनफोर बेफोरबायदि खालामो ना औ बैसागोआथ बैसागनि सानसे सिगां मोसौखौ थुखैग्रोयो आरो
औ
मोसौ थुखैनायनि उननिफ्राय सो मानसि बैसागु बिदिनो मा मा बैसागु बिदिनो थालाङो आरो गोद दोनिया
औ बै मा होनो मोसौ थुखैनायावथ जोंहा माखासे नांगौ जिनिसफोर जेनेबा लाव फान्थाव बेफोरबायदिखौबो माला सुनानै गानहोनाय ओमफ्राय न ख'नाफ्राव थुनानै दोनलायो आरोना
औ बिदि दोनो
ओ बिनि उनाव माने मोसौखौ फाख्रा सिख्रा बै इन्दि थाराया बेनि माबाजोंहाय ओरै खाजाबनानैहाय बेखौ बुथा माबा फोनना होयो आरो मोदोमाव दागोफोर फोनना होयो आरो ओमफाय बेनि ओ मोनसे सुबुं फोथायनाय दं बेनो जाबाय माने बे मोसौखौ बेफोरबायदि फोनना हो बाथाय माने मोसा लख्राफोराहाय माने बेफोरखौ जानो हाया गियो आरो उल्था गिनानै खारो बेबायदि बे मोनसे फोथायनाय आरो बिदि ओमफ्राय जोंहा फुङाव थ जेनेबा दैमाफोराव होलाङो नङा होनबा मोसौखौहाय आराम सो देलाय मालाय बिदिनो होलांबाय आरो बेहाय मोनसे जाहा मेथाइबो दंलायो खुगा मेथाइ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बेबायदि होनलायनानैबो मेथाइ खनलाङो नङा होमबा
औ
औ बेफोरो माने सिगांनिफ्रायनो माने फालिबोजानाय आरो दाबो जेनेबा दाबो दङ खिन्थु बांसिनानो बेफोरखौ फालिलिया आरो माने बयनावबो दानिया मोसौ थाला नालाय जायहा दङ दाबो खालामो गामि ओनसोलफोराव बेबायदिनो आरो अखानायैथ जेनेबा जाहा मानसिनि फैलायबाय नालाय जेलाबा बिदिनो गिबियावनो न'नि मा नो न'आवहाय माने फुजा खालामग्रोबाय बयबो न'नि फुजा खालाम खांनानै बिमा बिफाफोरखौ बिदिनो सनमान लाग्रोबाय बिदिनो नखराव जायखिनि दं बिदिनो अनलायनाय सनमान लालायनायबो जाबाय बिनि उनाव गामि दरसेयैनो बिदिनो जाबाय आरो उनावहाय ज ज माने गामि गामि हाबलायनाय रंजानाय जानाय लों नाय बेखौथ जालांखायो नङा होमबा ओमफ्राय बेनि उनाव हाय गामिफ्रावबो मानि दानिया फांसन बानायजोबो आंनो फ्राय दाना अ ओमफाय दा बै फांसनफोरावथ दानिया बादायलायनायफोरबो होयो नङा होमबा दा बैफोरबायदि बादायलायनायाव नोंसि नोंसिनि जायगायाव जेनेबा मा मा खेला होयो मा मा जेनेबा बादायलायनाय होयो देेलाय बुंनायसाय
जोंनि जोंनि जायगायाव ओ बिदिनो खारनाय बार नाय बल गेलेनाय दिरुं बोलायनाय खन्थाइ आवरायनाय सावगारि बोनाय
औ
ओ खन्थाइ लिरनाय बिफोरखौ होनाय जायो आरो माने माखासे ओ फरायसाफोर नै बिसोरखौ ओ थुलुंगा होनो थाखाय बैफोर माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जायो आरो
औ माने औ माने हारिमु बिथिंजों लोगोस बे माने थुनलाइयारि बाद खेला बेफोरखौबो ला फानाय जायो नङा होमबा हारिमुवारि माबायावथ जाद थाखाबाय मोसा सानाय मोसानाय बादायलायनाय बा मेथाइ रोजाबनाय बेफोरथ थाखाबाय जों लोगोसे माने खेला दुला बा ओं थुनलाइयारि बिथिङाव माने बादायलायनाय बेफोरखौबो होफानाय जायो आरो
औ
औ बेफोरबो मोनसे मोजां आनो जेनेबा नङा होमबा बयबो माने बिदिबा गोसो दुंखांनाय मोनो बिदि आरो खायफा खायफाब गामियावथ माने बा गामि बा ओनसोल बिदिनो जायगाफ्राव माने सोबा सोबा गिदिर बानायोबा माने मोजां सल खनग्रा बा मोजां मोसाग्रा मुंदांखा जानाय बेफोरखौबो लेंहरलायो आरो दानिया
औ जोंनि ओनसोलफ्रावथ' बांसिनानो बोसोरफ्रोमबो लेंहरनाय नुनो मोनो आङो
औ बिदिनो रंजायो आरोना
उम
थेवबाबो सिगां समनिजों आरो दानिजों माने गोदो गोबां फाराग जाबाय आरोना बेफोर मागो बैसागु खुंनायफोराहाय आरो ना जोंनि मेगनाव खो जों माने गोबां सोलायनाय नुबाय आरोना जों उन्दै समाव माबायदि नुदोंमोन आरो दा
सिगांनि दिनावथ स्नि दि दिनल'सो थायोमोन
दोन्थनोसै नामा?
अ अ ओं जागोन दे